खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ औ औ बिदिब्ला जों दिनै बर'फोरनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो हाग्रानि मैगं नागिरनानै जाफैयो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
जों बेनि सायावनो दिनै एसे सावरायसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां जागोन
दे दिब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो नोंथांमोननिथिं मा मा मैगंखौसोज लाबोनानै जाफैयो माबारै जायो।
जा जागोन नोंथां ओ हाग्रानि मैगं बि एबा बेफोर बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनो थाङोब्ला जों मिथिनो मोनो। गोदोनिफ्रायनो माने ओ बर'फ। फुरा। बर' आइजोफोरा माने ओ। गावसोरनि बारि। एबा साखाथिनि‌ओ हाग्रा एब बा हाजो हाला थायोब्ला बेयावनो माने थांनानै गोबां रोख खोमनि ओ मैगं खानानै लाबोयोमोन आरो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
फोरानो माने अर्गेनिक जायो नालाय मान बेबे बाजारफोरनि बायद माने ओ हासार होनाय बबा गोबां माने केमिल केमिकेल मुलि होनाय नङा आरो बेफोरा
औ औ औ।
ओ बफिफोरा माने पियर अरगेनिक आरो। माने बेफोरखौ। ओ बिथांमोना गोदोनिब फ्रायनो माने ओ खानानै लाब बोयोमोन आरो। बेनि उनाव बेफोरखौ ओ खानानै लाबोनानै माने बेयाव गोबां मैगं मोन थाङो जे रै दिंखिया आरो सिब आरो माने थास'। आरो बे बाय इदिनो गोबां दङ माने आङो। मुंफोरखौ बांसिन मिथिया। बेबादिनो बेफोर ओंख्रि खौ माने ओ खानानै लाब बोनानै न'आव माने गोथार गोरै संनानै जायोमोन आरो।
औ नोथां औ औ।
बेबादिनो जोङो गोबां रोखोमनि ओंख्रि। मोननो थाङो। जेखौ जोङो गावसोरनि बारि बागानावनो माने मोन मोननो थादों बिफोरखौ औ नों, नोंथांनिथिं माबादि माने मा मा मैगं मोनो बेखौ एसे फोरमायदो
नंगौ नंगौ नोंथां ओ नंगौ जों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो हाग्रानिफ्राय मैगं लाबोनानै जाफैनाय बे जोङा बे जोंनि हुदा आरो जों अराय सम जालांबाय थागोन, जि बुस्थुखौ जों खानानै मोनब्रबनाय देहानि थाखा आयबो बिराद मोजां जायो। ओ बिदि नागिरनानै जानाय, होननानै बुङोबा जोंहा गिबियाव सु सिब्रुआ फैग्रोयो, सिब्रु सिब्रुआबो बिराद माने हाग्रानिफ्राय नागिरनानै मोननानै जाफैयो जोंनियावहाय, हाजोनि दै स्राय थाइ बोैहैनायफ्राव जों गोबां सिबु मोननो हायो जोंनि जायगायाव, बाय आरो दै स्राय स्राय खन्दआवहाय आरो गामिफोर खाथिफोरनि हाग्रायावबो ओ जेरावहाय एसे दै खाथिहां माने एसे बारि माने दैया थाया थाबाय थानांलाय आरो जों बेफोरावबो जों सिब्रुखौ मोनो दा जों सिब्रुखौ मोननै रोखोमै जायो जेरैहाय सिब्रु थेन्थाखौ जायो आरो सिब्रु बिबारखौ जों जाफैयो सिब्रु बिबार होननानै बुङोबा ओ जोङो बेखौ अनला जाफैनाय जायो आरो जोबोद मिलौवो आरो सिब्रुनि बिबारनि मोदोमनाया जाहैबाय खान्थाल गोमोन आनारस बेबायदि मोदोम नागिरदों नोंथां जोबोद मोजां जायो बेखौहाय जानो अनलाजोंहाय ना होफानानै जायोबा ना अनला आरो नैबे सिब्रु बिबार बेखौ होफानानै जायोबा जोबोद गोथाव जायो आरो। मिलौजोबनाय माने मिलौदो होननाय आरो मिलौलायनाय माने बेबायदि आरो ओंखामखौ बारा जाब्लेलायनाय जायो आरो ओमफ्राय सिब्रु देन्था सिब्रु देन्थाखौबो जानाय जायो।
नंगौ बेबादिनो नोंथाङा दिंखियाखौ माबाद जायो
अ दिंखियाखौ दिंखियाखौथ' जोङो लामा थाबायनाय मानि मोनला बायो नालाय लामा थाबायनायावनो जों मोनो आं मोनथिया गुबुन जायगायाव मारै मोनो जोंनि जायगायाव लामा थाबायबानो मोनो बहायबा ससे बारियाव ओंखारब्रबानो मोनो माने मोननो थाङो आरो सि बिदिंखिया माने मोनसे जाहैबाय बर'फोरनि माने जे खनबानो मोनब्रनाय माने हमनानै लादो दिनै जोंहा ओंख्रि गैया र' दिंखिया खाहैब्रबनां होननानै दिंखिया खानानै लानानैबो फैब्रबनानै जाफैनो हानाय बे मोनसे मुवा आरो मैगं आरो जेनेबा बेखौ जों मेरला रोखोम जों जायो जेरैहाय गाव गोजा एवनानै जायो ओ बेबो गोथाव जायो ओंखाम गुदुं गुदुं दावदैजों दिंखिया एवनानै जायो बेबो गोथाव जायो ओ आलुजोंबो एवनानै जायो बेबो गोथाव ओंखाम गुदुं गुदुंङाव जथेस्थ' माने बे खहाब जोबो आरो बे दिंखियाखौ जों आरो जेरावबो मोनो दिंखियाखौ माने खस्थ' गैया आरो जिंखियानिया माने बिदि जों जेरै आं दा बुंदों माने सिब्रु सिब्रुखौ जोंहाथ' बिदि लामा थाबायबानो मोना। एदसे माने थाबायनांगौ जायो एसे सिङाव थांनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
दा आरो जों औ औ थास' औ थास' थास'आथ' जोङो थास'खौ बिबारनिफ्राय लानानै आथिंनिफ्राय लानानै गांखंनिफ्राय लानानै बेदरनिफ्रायसि जासिम जों जाजोबो आरो थास' बेखौ माने बिदि नङा जे माने माबा मोनसे गारजायो बे बस्थुआ गैया आरो थास'निया ना होमबा नोंथां उम नोंथांमोना बिबारफोरखौ थास' बेदरफोरखौ मारै जायो खोन्थालाय
नंगौ नोंथां थास'खौ जोङो ओ माने उन्दै उन्दै एबा गोरलै थास'खौ जोङो जायो आरो बांसिन बांसिनै माने ओ बेबायदि गिदिर जाब्ला एबा बोराय जाब्लाथ' बेखौ माने अमानोसो बांसिन होनायखौ आं नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ
बेखौ माने ओ थास'खौ नोंथाङो जों बिबारनिफ्राय लानानै नंगौ बिबारखौबो जायो माने मै थाजों जानायखौ आं नुदों बेनि उनाव ओ थास' आथिंखौबो मैथाजों जायो आरो माने भाजिनानै एवनानै जायो आरो
नंगौ नंगौ
बेनि उनाव ओ थास' नि थास' बिलाइ खौबो आरो बेनि थाराखौबो माने मैथाजोंनो जायो बेयाव बैगिरि होयोब्ला होनो हायो बेनि उनाव बिलाथि होनो हायो बेनि उनाव मैथा बो होन्नो हायो आरो जा नोंथाङा थिन थ्लि। एबा गोबोन गोबोन रोखो नांगौ औ नोंथां थेनथ'लां मानो जोंनिथिं थिनथिलिसो होनो आरो औ औ बेनि उना आव बेखौ नोंथाङा जा गोखै जाग्रा मुवाजों जानो लुगैयो माने बेख औ जानो हायो आरो। बेनि उनाव। बेखौ माने गोबाङानो आरो ओ फाजिनानैबो जायो नों थां माने बिलाइ आरो थाराखौ माबादि होनोब्ला माने ओ बेखौ गिबियावनो जोङो ओ बिखौ रु-रुनो नाङा आरो माने गोबाङा रुयो मानो होननानै। नाथाय बेख खौ रुवालासे बेखौ नोंथाङा फानजुलु आरो रुसुन एबा सामब्राम गुफुर। बेनि उनाव पियास बेखौ माने होनानै ओ भाजिनानै आरो सारायाव थाव होनानै बेखौ ओ बेफोरखौ फाजिनानै लाग्रोनानै बेयाव माने थास' खौ हानानै स ख्रानानै होयो आरो बेनि उनाव बेयाव संख्रि होयो। बेनि उनाव बेयाव माने गुबोयै लिबु होयोमोन नों थां लिबु एबा निम्बु औ माने बेनि रुसिगौ होयो आरो मानो ह होनबा माबा गोबाङा बुङो माने बेख खौ होयोबोलानो माना होननानै बुङो आरो ओ बांसिन माना आरोना बेनि उनाव बेखौ होनान नै एवनानै जान-जानो मोनजादों आरो आं। ङो माने मानमारा नंमारगौ मान लेबुखौ होयोब्ला आरो बेबाद दिनो माने बे हाग्रानि मैगं ओ थास'गोव जोङो जायो आरो बेबायदिनो।
नोंगौ नंगौ नंगौ औ होनोबा जोङो औ औ। हाग्रानि मैगं होनोबा जोङो औ। हाग्रानि मैगं होननानै बुङोबा जोङो बासिखा बिबारखौबो जाफैयो नोंथाङा मोनथिगोना मिथिया बासिखा बिबार?
बासिखा बिब
बिबार गोखा गोखा। माने।
औ नंगौ अ' नंगौ माने बेखौ फायखासो होनो फायखा बिबार।
अ नोंसोर फायखा होनो जोङो बासिखा बिबार होनो जों बेखौ खौ लायनानै जाफैनाय जायो आरो। बेखौबो जों बारा हाग्रा गोथौआव थांनाङा हाग्रा मोखाङावनो जों मोनो आरो। बेखौ जोङो अनलाजों जाफैयो खारै होनानै ना गोरलैफोर जों गार हफाना होबा आरो गोथावसिन जायो आरो। माने गोथाव जायो जानो अनलाजोंहाय आरोखि। खि। ओमफ्राय बेखौ सोरबा सोरबाया माने खारैजों बाथोनबो खालामनानै जाफैयो। नोंथां आरो जेनेबा हमनानै ला हाग्रानि होननानै बुङोबा जोंहा खुनथाइ खुन्थाइखौथ' मिथिखायो खुन्थाइ नारा दङ। खुन्थाइबो फिसाजाद दङ बेखौ मोन मिथिखायो नोंथाङा? खुनथाइखो औ औ। बेफोरखौबो जों जाफैयो आरो खुन्थाइआ बै खुन्था फिसाया खुन्थाइ फिसाया माने बिराद माने गोखा आरो। गोखा बेखौ अनलाजों जायो। आरोखि माने अनलाजों जायो आरो बेखौ जानानै माने देहाफोरनि थाखाय बिराद मोजां होननानै बुङो मानसिफोरा जाबाय थाग्राफ्रा माने माखासे बेमारफोरा साबसिननो हाया आरो। बेफोरखौ जायोबा आरोखि। बे ओमफ्राय आरो खुन्थाइ नारा खन्थाइ नाराखौथ' जों एवनानै जायो बेहा बारा गोखा गोखा गैया बेहा। एवनानै जायो बा थोन दनानानै जायो आरो बै खुन्थायाइ बिखौ बां बांसिन आं अनलाजों जानायखौ नुनो मोन्दों आरो ओमफफ्राय सोरबाया गोथाङैबो ख्रुम ख्रुम माने जाखानायखौ नुनो मोनदों आरो आं बेफोरखौहाय। बेबायदि आरो औ ओमफ्राय बेनि औ
अ खुन्थाइ आरो बासिखा बा फायखालिबानि खोथा बुंदों नं गौ ओ बा फायखा बिबा खौ माने हाग्रायाव बेबायदि थांनो गोनां जाया नंगौ बेफोरखौ ओ बांसिनै तामुलफोरावनो नुनो मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां औ माने दामलनि फ्राय माने बेखौ खानानै लाबोनानै बिबारखौ बांसिनानो फोराननानै दोनो नोंथां।
औ फोराननानैबो दोनो औ फोराननानैबो दोनो मानसिफ्रा औ औ
बिनै अनलाजों जानायखौ नुनो मोना बांसिनै ओ ना गोरानफोरजों बेखौ खारै होनानै रुसि बानायना जानायखौनो नुनो मोनो बांसिनै औ बेनिफ्राय बेखौ फोरानानै दोनो आरो ओ जाहाथे गोबाव समनि उनावबो जानो
उम औ
औ आरो खोनन्थाइनि खो थाखौबो जोबोर मोजाङैनो बुंदों नों थांङा नंगौ बेबादिनो जायो माने एवनानै आरो गोबां ख्रोम ख्रोमबो जायो गोथाङै
औ औ औ नोंथांमोनथिबो जायोना खुन्थाइखौ
जायो नों थां जायो माने जोङो जोंनिथिङै बांसिनै बे मिडियाम एबा एसे उन्दै उन्दै खुन्थाइखौनो जायो आरो औ बांसिनखौ ना नाफामजों एबा ना गोरानजों आरो एवनानै एबा फाजिनानै जायो
नांगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ जोबोद गोथा व जायो होनदों मानसिफ्रा आरो जोङो माबा होननानै बुंबा जों अन्थाइ बाजाबखौथ' नोंथाङा मोनथिगौ अन्थाइ बाजाबफोरखौहाय
अन्थाइ बाजाबखौथ' खोनादों नों नाथाय नुफेराखै
औ औ बेखौ एम्बुजों जाफैयो एम्बु एम्बुफोरखौ जेब्ला लानानै फैयो एम्बुजों जायो ओरैनो गाव गोजा जाया आलुजों सोरबा सोरबा जायो आरो आलुजोंहाय बे गाव गोजा जाया बेखौहाय आलुजों जाफैयो बेदर गैद्राबा आरो ओमफ्राय ओैनोथ' एम्बुजों सो जायो एम्बुजों नङाबा एन्जर बेदरजोंसो जानाय जायो आरो बेफोरखौहाय बेखौ जानानै माने मोजां नाङो आरो जेनेबा गोजोननाय फैयो आरो जानानै बेफोरखौहाय आदसा नोंथां जोंना समाबो जाबाय जों बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा दनै जागोन जागोन